हा मा हर आं जानोबा था मानो वान ल' जा बिदि थाबाय
नङा बै ग्रिनखौ रिफ्रेस खालामना लानांगौ ओमफाय नोंना फाइभ फोर जाबाय खोमा आरो बे फिफटिनथा दंबावोलै बेखौ माबा बावनांगौ फाग्लासो
र' दायो थांगोन आं नोंनाव हरना
इउटुबाव नुदोंमोनलै थाइगिरजों अमा बेदरजों गोरलै एवनानै जा
फाननो नाजों जि गोथाव नाङो थाइगिरजों
ओउउउउउ गोरलैखौ बे आसारा थावालै बोरैबा बेसेे जे मोनजायो
ओम नाजों गोथाव जायो बिदि जानो
ओम
फाग्लि गथ' सेन सारनानै मोनामजोबबाय
सोर
मिथिखाया सेन सारदोंलै जि गाज्रिखा सेनानो
ओमहु सोरनि सेन
आंनिनो सेन आंनो मोनामजानो हाया
थोथ मा नाम
है माबा हरनायसोमोन दादा
मा नाम
मोन्थियालै
होवाफोरनिसो बियो
जानो हागौ लाया आङो मोनामजानो हाया
वाटार गोल ला ब्रा आ माबासो लायो मा मोनलाय आंना जा गोथाव मोनलै
माबानि बेल बेल माबा हा
लामनि प्लामनिखौसो लायोमोन आं गोथावमोन
हानि नियासो मोजांथार
प्लाम
ओम
होम उन्दुनोसो ओंखारबाय उन्दुनोसैसो आं दसे एम एल गेलेयाखै फलिया
सोरो गेलेयाखैलै
थोद नानाजों गेलेग्राया
मा
नाना जों गेलेग्राया
ना ना हानाबनि हानाबनि
हानाबि नानाल' रोङो नामा जेबो रोंला ओमफाय
नोम्फा खर' सानैल' गेलेयो आङो केेल मा
बेलेगजों गेलेबाय था नोङो थुसोमलाबाय थायो नामा गोदाव सोराव मबाइलानो गाज्रि जालायलायगोन थेब थेब थेब थेब नो
र' गेलेबा गेलेबाय थानो लुबैयो गेमखौ
प्रेकटिस खालामबाय थानांगौब्रा
ओंखायनो गेलेथ'वाखै र' गेलेबाथाय गेलेबाय थागोन मबाइलखौन दोननो बायो
फुङाव आहा सिखारनानै खेबसे उन्दुनायनि सिगां खेबसे गेलेयो ओमफाय बिदिनो दिनाव खेबनैसो गेलेयो आरो
ओम दिनै गेलेयाखै
गेलेदों आरो दहाय जेनबायसो थादों आं माबा गारजि जानानै गेलेनो बाबाय आं खेबसे गोदान हिर'जों प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन आं
ओम दा गेलेगोन चार्ज होखांनानै
उमहु हराव गेलेब्रा नेटानो बोरै माबा नांनो नागिरालै जोंना नेटा ओमफाय लेक जानानै थायो आरो आ खै मिनिट दंबावोलै औ दासो दुइ मिनिट थांदों
थोर
हाग्ला गथ'आ नायगास्राला नायबायानो थायो नामा
सोरो
माफिया
माखौ
मबाइल मबाइल चार्ज होफैयो नोंसिनाव
गैला मबाइलानो थैसिगोन नायै नायैनो गैला जाला
चार्ज हो बियो चार्ज होफैयो दा नोंसिनाव
ओं
आरोहा
होफैयो थ'
थख्लि बिमाजों खेबसे रायजलायनोसै
मालाय र' दाहाय सार्ज
खोथायानो ग्रोब ग्रोबानो होैस्रायबा
नंगौ दे खोथा ओंखारनाय टाइमावसो रानलनांगौ एबार माबा मोनसे नांगौबाथाय एबारलायनो मा होनगोन दालाय मा जाबावनो
थखलि बिमाया र' दिउथिनिफ्राय माला फैयो
दाहायसनाव थांबा हो खावनांगौ सारला रायलायनाया दै सारसो खावनानै लानोसै
बेयाव हरलाय बेयाव हरलाय नामा
बेयाव हरलाय बेयाव हरलायनो
ह उ- उ- उ- जामबा जास्राबाय दाना
हा
बेुथ राजजामसाव ने
अलै बिदि
बोरैबार जालाय माथो साहास्रांदों
खटद लांदों माबा ललिपप जानो फैदोंमोन जोंनाव ललिपनो जा उन्दुनो ओंखारबाय फुलि रोब रोब नों उन्दुनोसै जां आरो आराम
हामबि सएगा बादमें उन्दुनो ओंखारदोंलै
ग्राब ग्राब ग्राब दिनैसो मा उन्दुनो ओंखारनो गरम थाखायनो उन्दुनो हास स्राया हराव
दिनै उन्दुनो हागोन मोजांसो बोथोरा
दा हराव थान्दा जागोनथ' साना सानसे गरमानो सिंखौ बोनानै लाजोबखायोना फाखायाबो हराव दुंखावनोसै ओमफाय
उनदुनो हागोन दिनै थानदासो
खायपिनि बाराव बि दिथा ब'
उम दंबावो मा होनगोन फाइभ मिनिट बा
उम
सात मिनिट
दाख्ललिनिफ्रायनो राय्लायबाय थानांगौमोन ना थलद थाबायना जोङो
थै नोंनो
बावगास्रायो बास्रायो गरमानो जास्राया उम दासो दासो एसे दासोसो जोबहां जोबहांवाव
जोंना जोबबाय खेला जोबां जोबां
अ गेलेदों नामा दाखालिबो गपुराव थांनायाव गफुराव जों थाबोदोंमोन ना साननैसो ओमफ्राय बे मोन जों फैसा होनानै खेला गेलेदोलाय बेवहायो ओरै गल गल गिथिङो दा जेनेबा नोंनि लाखनि सायावसो बबेयावनो नांङो ओमफ्राय फैसा मोनसिगोन ना फिफ्टि फिफ्टि होनानै जेनबायाव नाम्बार होयो आरो टु फर फाइभ सिक्स बिदि थायोना नाम्बारा जिखुनु जादोंमोन बबे नाम्बारफ्राय नों फैसाखौ होसिगोन ओमफ्राय बबे नाम्बारा नाङो बेवहाय नों फैसा मोनसिगोन ना जा गेलेबाय ब्रा सासे हौवासाया
ओमफ्राय
फैसा होयै होयै जाब बुरजा फैसाबो मोनबायमोन आरो गेलेफिनै बिलेफिनै सेस जेनेबा अबेबा जेनेबा नोङो बेयाव फर फर नाम्बारावहायो जेनेबा फिफ्टि फिफ टिनिबो गेलेजायो आरो
ओं
मोनसे मोनसे नाम्बार नों नों फैसा होनानै ओमफ्राय बेयाव नांबा हायो हल हाउस नांबा फैसाया फासस' बिदि गाहाम मोनो आरो नाम्बार हाना दोननो ओमफाय ओमफ्राय आंहाबो जा माबानानै एक्स' होननानै गेलेबाय आरो मोननै नाम्बाराव ओमफ्राय आरो आं मुलखौ मोनफिनखाबायमोन आरो ओमफ्राय खेसे गेलेबावबाय गैस्राया मोनस्रायासै
हामदों फैसा होना गेलेनायखौबा गेलेथारालै डाइरेक मोननायखौसो गेलेगोन
दालि नङा रियेल मानिखौनो मोनखायो
ने
एडेल फैबाय माहा थांनायमोन
इदि आर इ
गारि
हाब इदि
हंलाया जोंनिथिंसो दंङ नै
हंलाया दासो न'आव दंमोन
मा
दाससो न'आव दंमोन
मालाबानो नोंसिनाव सहैबाय
जोंनाव गारि फैदोंं दां
दासो न'आव दंमोन
बाला हायो नोंङो
मोदायसो
देनजारसो हांगोमोरसो आंगोरमोनदा आंगोरमोनदा नंआ
हांगार मोनदाय मा खालामबाय थानोरा
फाइभ मिनिटस रायलायबावनांगौ फालि फास मिनिट रायलायबावनांगौ
उम जोंसो हस्टेलाव मा होनगोन सेभेन मिनि टेन मिनिटआवनो मा मा खालामना फैयोमोन मिथिबाय सेभेन सेभेन मिनिदआव
हो माहोनदों
जोंनो सेभेन मिनिट ना सेभेन मिनिटल'सो होयोमोन हस्टेलाव ब्रेक
एट बेयावलाय मा जानसै इदि बे जेनबा टाइमानो थाब थाब थाङोब्रा ओरैनो फां ओरैनो गोदाव सोराव थाबासो थाब थाङा। हाबेयाव हासुनो मानो
खिनो मानो बेयावनो ए सर सेभेन मिनिट फाइभ मिनिटल'सो होयोमोन।
एसे होबानो जायो हेलौ फिफटिन मिनिटसो होबा खामानि जायोब्रा।
औ टेन मिनिट सेभेन मिनिट फाइभे मिनिट माबा फाग्लासो। मा खामनांगौ जा जों खिन्थु जाहोयोसो। जाहोयोसो ओं।
थांनायावनो टाइम जाखागोन माथो।
जाखायो।
फलाया दोखखो बुजादों नामा होननायमोनलाय आखायाव?
ओंलै बुजानाय दा केन्देल फाग्लि फे माबा जानायमोन मा होनगोन मि गावनि साबजेकआव फेल जानायमोन मेन्थस आव फेल जानायमोन।
फास्ट फास्ट साननायाव इउनिटेसआव? मोनथियाखैमोनदां ने नोंसोरो बिदि बुयो होननानै इखौ?
ओमफ्राय मेट्रिक ओमफ्राय मेट्रिकआव सक।
बेसां मोनखो फलि हाइस्ट मार्क अबाव मोननाय मेट्रिकखौ?
मिथिलालै आङो माहा हायेस्ट।
लेटार सेथारथ' मोनखयाखै दा लेटार मोना
जिकुनु मेथ्सआव सेभेेनटिफाइभ लानो हादों आरोना बेनोसै।
ओ मेथ्सआव मोजां दे आंथ' फिफटि बेसेबांबाफोरलसो लानो हादोंलै आं। आं गासैबो सबजेक्टआव मोजां गोजा खिन्थु आं मेथ्सखौल' हायामोन आङो। ओमफाय जेनेथेने हायो हाबाय नालाय।
माथो बु माथो बुबाय थायो बेलाय होननानै रायनानै रागा जोंनानै फराय हो
दनमोन।
मायो औलै मा उम मा मा रागा बुबाय थायो बे होनना बदला लाफैगोन होननानै होबायब्रा फायनाया मेथ्सखौ। फ्रेक्टिस खामो खामो खामो
खै स्टिक मोन बुजादों होन्दों फलि आइथिंआव
हाय बुजादोंलै दस बारदों दस बारदों दस बारदों।
गाबहांहां जाबावो गखायाखै।
ओहो।
थोथस फाग्ला साबबेसेखौ बुखो बेलाय? लावथि बायजोबदों नामा सानसेयावनो बुजोबखादों?
अ
फालथु नोंसोरो इदि जानाय ना ना नन सेन्स हफप्लेस नोंसोर फराया इदि होननानै बिदि बुंदोंदां ने?
एलै
सिरि सिरि बुबाय
उम डायरेक्ट बुखि बुखि बुबायब्रा मिनि मिनिसो बुबावो फ ओहो रावबो जेबो होननो हाखाया रावबो जेबो होननो हाखाया।
थो फाग्ला
सानसेयाव र' सान सानसेयाव राननानै सो बुदों सानसेयाव खनबा खनबा
थोर बुजाबायानो थाबाय सानफ्रामबो
ओं ब्रा बेलासि बेलासियाव प्रेयार टाइमाव।
उम हु हौवाफोर हिन्जावफोर थानायाव थो
जमा गासिबो नुनायनि प्रेयाराव सासे सासे लेंंहरनानैसो बुयो। लासिंसिं खालामखायो फाफि थैनोरोङिसो।
बे ना बे मा जाबाय सोलों बेयो नाफेया
नाफिवा हनै माबा लेखा लिरगासिनो दङ।
ओम खै थाखो मोनखोम मोनलाय नाफेया? थाखोनै ना थाखोसे? ना ख' थाखो? नाफेया मा थाखो मोनखोमोन?
थाखोनै।
थाखोनै मोनबाय ने मालाय?
थाखोनै मोन
आर जालायसिगोन
जामबि थाखोनैसो। थाखोनै।
उम दारलांबावसि फोरनि नै। खोनादों, सोरनाव आंजों? कल हरनो होब्रा आंनाव।